खुलुमबाय नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाय गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहग्रोनाय जाबाय गिबि गिबियावनो
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामहरनाय जादों
औ
नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे नोंथां
दा आङो दंफांनि सायाव दंफांनि सायाव बा दं बिफां लाइफांनि सायाव आङो सावरायनो हो आखायाव लानाय जादों दा दंफां लाइफां बिफां होनोब्लाथ' जों दंफां लाइफांखौ गोबाङानो गायनानै न'फ्राव गायनानै बे फोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननाय नि अनगायैबो जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां मुवा बेसाद फोरखौ ओ गावनि न'आवनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों जगाय नानै लायो ओ दा बे बिथिङाव जोङो नुनो मोनदोंखि गोबां न'खर न'खर गावबागाव न'खराव बा बारिफोराव गइ बिफां सिगुन बि हां फोर खौ गायनानै ला नायखौ जोङो नुनो मोनो ओ दा आं नोंथांनिफ्राय गि गिबियावनो मोनथिनो लुबैयो जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलफोराव माबादि बे बिफां-लाइफांजों ओ माबादियै जे थांना थानायनि राहा हा महरै खालामनानै लादों बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन ओ
औ
बिदिनो जोंनियाव दंफां-लाइफां होनोबाथ ओ ओ गिबियावनो जोङो मा दंफां लाइफां गासैखौबोथ गायो नङा होमबा बेनि गेजेराव रावनो जोङो मा ओ गइ दंफांफोरखौबो जोङो मा ओ गायनानै लानाय लानो बागान नैलायो आरो ओ बेनि ओमफ्राय जोङो मा दंफां बे गइ दंफांनिफ्राय जोङोमा ओ फिथाइजों ओ गोबां रां खामायनो हायो ओ बिदिनो जोङो बिब्दिनो गइ दं बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ फाननानै जोङो रां खामायनो हायो लोगोसेनो जोङो ओ बे गइखौ ओ जानाय जानायावबो बाहायनो हायो बा जों जायोबो गइखौ नङाहोनबा नोंथां ओ ओम बिदिनो जोङो ओ गइ फिथाइनि अनगायैबो जों गइ बिफां बे बिफांखौ जोङो ओ बन महरैबो जोङो बाहायनो हायो ओ - ओ बिब्दिनो जोङो ओ ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ गोबां दंफांफोरखो गायनानै जोङो ओ बिब्दिनो ओ ओ बन खालामनो हायो बा बिब्दिनो गोबां ओ गोबां नांगौ आइजें आइलाबो बा बानायनो हायो आरो ना जेरै बिसनाफोर बा फालें आलना बेफोरबायदि दिनो जों गोबां रोखोमनि बानायनो हायो ओ औ दंफां गायनांगौ दंफाङा जोंनो मा अक्सिजेन गेसबो होयो नंगौना नोंथां
नंगौ - नंगौ
दंफां गायनाया जोंनि थाखाय मोजां बा जों आबहावाखौ जोङो मा साखोन सिखोन खालामनाबो लाखिनांगौ जायो आरो नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ ओ बिबदियैनो जोङो ओ आब गोबां सुबुंफोरा गोबां गोबां राहा गोबां राहा खालामनानै बा दंफां लाइफां गायनानै जोङो मा जिउ खुंबोनायखौ नुनो मोनबोदों ओ औ ओ बिब्दिनो जोङो औ ओ दंफां होनोबाथ' जों औवायाबो दंफाङाव गोलैयो नङा होमा नों थां औ बिब्दिनो जोङो औवानि फ्रायबो गोबां बन बुथुमनो हायो लोगोसेनो बेखौ औवाखौ जोङो फाननानै बिबदिनो रांबो बुथुमनो हायोबा न खर सालायनायाव जोङो रां ओ बिदिनो सुंख' होनो हायो औवाखौबो गायना दोननानै ओ बिब्दिनो जोङो औवानि फ्रायबो औ औवानिफ्रायबो जों गोबां लेखा बिलाइ आ बायदिसिना बिदि बेफोरबायदिनो जोङो मा दिहुननोबो हायो आरो ओ दा आङो बेफोर दंफांफोर मा मा दंफांफोर गायोब्ला जोंहा ओ जिउ खुंनायाव बा जोंनि थाखाय मोजांसिन जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन ओ नोंथाङाथ' माखासे दंफांफोर खौ मख'लांबाय जे जेरैबादि गय दंफां गायनानै जोङो बिनि फिथाइफोरखौ फानानैबो जोयो जों रां आरजिनो हायो बेजो जों लोगोसे औवा बे औवायाबो ओ माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जगायनानै होयो
होयो औ नंगौ
माखासे बनफोरनि अनगायैबो ओ बेफोरखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो लोगोसे ओ न'खर खुंनायाव न'खर मोनसेयाव ओ जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा आइजें आयलाबो जों बानायनानै लानो हायो। जेरै ओ जेरै ओ साद्रि संग ग्राय खादा औ आरो ना ओ ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ खबाइ औ बेनि अनगायैबो औ सेन औ बेनि अनगायैबो जोङो ओ न' बानायनायावबो जोङो बाहायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो माखा माखासे ओ जोङो ओंखाम संनाय ओंखाम संनायाव गोदोनि दिनावथ' ओंखामखौ एरखावनो थाखाय खारेव गनबो बानायनानै लायोमोन औ आरो बेनि अनगयै अनगायैबो ओंख्रिखौ सानो थाखाय ओंखय जों सागनबो बानायनानै लानाय जायोमोन औ। दा बिदिनो बे औवाया माखासे खामानियाव जोङो बाहाय जायोमोन ओ दाबो औ दाबो बाह बाहायो जोङो आरो बेनि अनगायैबो माख माखासे बिदिनो दंफांफोर दङ जायफोर दंफाङानोखि जोंनि थांना थानायाव एबा बा जोंजों जोंनो रां एसे मदद होनायाव बा नख नखर सुंथानायाव ओ हेफाजाब होयो। ओ बेफोरनि गजेर जेराव आं बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव मानसिफोरखौ नुयो। जे सिगुन बिफांफोरखौ उम गाय नानै लायो। आरो बेजों लोगोसे। ओ रबार दंफां। बे रबार दंफांखौ निबो। ओ माने आबाद मावनाय। खो जों नुनो मोनो माने बेखौ औ बे खौ गायनानै बेनिफ्राय ओ आथा दिहुननानै लबार बानायनानै फाननाय खौबो जोङो नुनो मोननाय जायो ओम बेनि गेजेरावबो ओ जोङो दंफां होननानै बुंब्ला दंफां बै मा बेखौ सिगुन दंफांनिमोन नामाथाय जोङो ओ जोंनो जे नां थारगौ जायो जों खामफ्लायफोरखौ जे बानायो।
औ ओ हा गाम्बारिनिफ्रायबो बारायनाय जायो औ।
गामबाद दैनिफ्रायबो जोङो। बै हाबायाव जेब्ला खैनाय बा दरानि आथिं सुयो अब्ला बै खामफ्लायखौनो नांगौ जायो जोंनो औ
जो आ बिसोरनि ओ ओ बै ओ आथि मंगल होनो जाय थिमंगलावबो बाहायनाय जायो आरोना बे खामखाइखौ औ औ
आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि हाबायावनो ओ बाहायजाबावो नामा बियो हाथा खुरनायाव जे जिथुके हाथा हाथाइाबोथ' बियो दंफांनिनो जायो औ ओ बेखौ आथि खालनि जुगाव नुबांलिया ओ नाथाय थेवबो गोदो गोदायनि दिनाव बै दंफांजों बानायनाय बे हाथ हाथा बेखौ नांथारगौ जायोमोन जेब्ला हाथा खुरनोसै समाव खैनाया जेब्ला औ औ नंगौ ओ बे दरानो बा मिथानो बियो खाम जेब्ला खुरनानै होयो अब्ला बै औ बै हाथायाव लानानै औ औ औ नंगौ आम बि बिदिनो बे दंफाङा दंफांजों जों गोबां मुवा बेसाद बिनि अनगायैबो जोङो नांगोलफोरखौबो आबाद मावनाय बिथिङावनो होन नांगोलफोरखौ जोङो दि ओ बानायनानै लायोमोन जोंनि बर सुबुं समाजाव आरो न बानायनायफोरावबो जोङो बै दंफांफोरनिफ्रायनो माखासे खातफोरख खौ दिहुननानै बानायनानै लानाय जायो औ आ आरो नों नोंथाङा बेनि अनगायै आरो माबाफोर मोनथिबावो नामा एसे फोरमायजागोन नोंथाङाबो
आ बिदिनो गोबां माने दंफांनिफ्राय माने जों गोबां ओ जिनिस बा आइज आयजें आयला ओ जेरै ओ थ थाबाय ओ नोंथाङा बुंबाय ना खामफ्लाय ओ बे थांबाय बेनि गेजेरजों जेनमा ओ जोङो टेबोल ओ जेखौबो जोङो बुङो आरांगा औ आरांगा बा ओ नायब्लां हाब्लां बेफोर बायदि बेखो जों बानायनाय जायो आरो ओ लोगोसेनो ओ औ ओ आ बेखौ मा बुंगोन लायदा ओ देक्स बेन्स बायदि सिना बेखौ औ बानायनाय जायो औ औ बानाय नानै लायो आरो आ बिदिनो ओ आलना
आरो उम आरो हिसान दानायाव नांगौ जानाय माखासे औ। औ बेयाव जे सा ओ बै मा होनगोन बेखो ओ माखासे बे जों गान्दै फोरखौ अ दंफां निफ्रायनो जों बानायनानै लायो ओ
गौ जायो बे ओ दंफांनि
दंफां खौनो औ औ नंगौ ओ आरो आरो जोङो दंफां मोनसे बाहाय बावो माबायाव हाय। आ जों जोंनो जे नांफ्लेबाय थागौ जायोमोन जों गोदो गोदाय दानि जुगावसो जों नुनो मोनलिया जेरै आ उवाल गाहे हेन दिंखि
औ औ।
औ बे बेखौ बोथ' जो जोङो दं फांजोंनो बानायनानै लायोमोन उम औ। दा जोंनिया बे गैयाबानो जोंनिया जा थारामोन गोदो हाय गोदो गोदो हायथ' औ दानि जुगनि बादि। बिदि। ओ माबाफोरा गैयामोन। मा होनो बेखौ ओ मिलफोरा गैयामोन। दा गोदोहायब जोंनि बर' बिमाफोरा बा बर' आइजोफोरा।
औ दिंखि बा उवालावनो औ।
खिबा उवालाव ना। ओ बै मा औ औ नंगौ। औ। दा दङ' बिदिनो गोब्बां। ओ जायखौ जोङो जोंनि नांगौ जानायाव जिउ खुंनायाव नांगौ जानायाव ओ मुवा बा बेसा बेसादफोरखौ जोङो जगायनानै लायोमोन बे बेफोरनिफ्रायनो ओ दा बिदिब्ला नों फ्राय दंफांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय अब्ला आङो बेखिनियावनो दोन दोथनोसै होननानै ओ नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।